हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना? ओ नोंथांनि खबरा बोरै?
गेजेरावनो दङ।
औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ फ्रि दं।
बिदिब्ला नोंथाङा बर'नि ओ फोरबो फोरबोनि बागै आंजों ओ सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ
ओ बैसागु फोरबो होनोब्ला जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां बा बैसागुआ गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो खुंबोजानाय मोनसे फोरबो बे फोरबोखौ ओ बर'फ्रा बा नोंसिनि हालामाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जायो एबा सानबैसेसिम खुंनाय जायो आरो बे फोरबोआव मा मा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ दा बैसागु होनोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि गोसोआव एसेब्लाबो रंजानाय सोमजिखांङो
नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय दा बैसागो जायै सिगांनो जोंनि बे मादै मोनहा आदैमोनहा मा खालामो जोंनि जिथ'बा हारिनि लोंनाय जौ गिसि बा जे जायखौ जौ फिसिनाय होनो मोजां फिसिनाय होनो बेखौ ओ दा नों मोनसेनि बारा मोननै बा मोनथामनि सिगांनिफ्रायनो बे जौखौ बानायनानै दोननाय जायो। जायो जाहाथे बैसागोआलागै मोजां जाहैयो
नंगौ नोंथां
बेखौ खालामनो फैनाय जायो ओमफ्रायथ' बैसागु फैब्ला ओ जायफोरा रंजानो फैयो बैसागु खुंनो फैयो न'खर न'खर बैसोरखौ ओ बे जौ बिदैखौ होनाय जायो आरो जायफोरा लोंङो बे जौ बिदिखौ होनाय जायो आरो गुबुन गुबुन गामिनि खाथि खाला बेयाव मोसानो थांङो बयबो जमा जमानो
औ नोंगौना
खाम सिफुं सेरजा हारमनिया बेफोरखौ लानानै जथा थरखा बेफोरखौ लानानै मोसानो थांङो आरो गुबुन जायगानियाबो जोंनि गामिफोराव फैयो
नंगौ नोंथां
आरो मा होनो जोंनि खायफा जायफोरा एसे जोंनि गामियावनो दङ ओ गथ'फोरा जायफोरा एसे मा होनो बेखौ एलबाम बानायो नालाय बैसागुनि
नोंगौ नोंथां
बे बिसोरो एसे मोजां मिथिंगायारि माबा सिनारिफोरखौ लानानै मोनसे मोननै ओरै एलबाम बानायनाय जायो आरो जोंनि गामियावनो जायगाफोरा एसे मोजां नालाय दंफां लाइफां मोजां बिलाइ खिलियो नालाय गोथां गोथां
नंगौ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौबो बानाय आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
अ नोंथां ओ बैसागु फोरबोखौ जोंनि हालामाव ओ सेथि सानखालि मोसौनि बैसागु आरो नैथि सानखालि मानसिनि बैसागु होननानै जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागुखौ मोनै बाहागोआव रानदों ओ बैसाग मासनि सानसे सिगां नोंथांनो ओ आबादारि बा न'खरनि गारजेना ओ मोखोना बिलाइ दिगि लिथि लावथि ओ बायदिसिना लाव, फान्थाव ओ आरो हालदै गोथां बैफोरबायदि मुवाफोरखौ ओ बुथुमनानै दोनो आरो आइजोफोराबो ओ आइजोफोराबो न' बां ओ न' बांफोरखौ लिरस्राङो बेबायदिनो अखानायै बैसाग मासनि सेथि ओ सानखालि आबादारि बिथांमोनहा ओ ओंखाम संग्रा दो बा साराय ओ बेफोरनि ओ खिबुआव नांनानै थानाय हांगारखौ हनानै ओ थालिर बिलाइयाव हनानै थाव गुबैजों ओ लगायनानै मोसौनि बिखुङाव ओ दाग्ला दाग्लि गाब फोननायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो ओ फुनखांनानै गलिनिफ्राय होनानै लाङो आबादारिफ्रा आरो लोगोयाव लाव, फान्थाव, हालदि बेफोरखौ थुख्रा थुख्रा खालामनानै लांफानायखौ नुनो मोनो। बे बायदिनो आबादारि बा लावखार गथ'फ्रा दैमायाव मोसौखौ होलांनानै ओ मोसौखौ थुखैनायखौ नुनो मोनो। बै दिनखालि मोसौखौ आबादारिफ्रा बा लाव लावखार गथ'फ्रा आ लावथिजों बुनो मोना होननानैबो फोथायनाय दं नोंथां जोंनि ओनसोलाव आरो ओ बैदिनखालि दिगि लिथिनि दिगि लिथिनिजों बानायनाय लाउथिजों बुयो। बेबायदिखौ नुनो मोन्दों। नोंथां आरो मोसौखौ बेबायदिनो थुखैनानै ओ बेयावहाय ओ माखासे गोबां खुगा मेथाइबो खननानै ओ आबादारिफ्रा मोसौखौ थुखैनाय नुनो मोनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। आरो बेबायदिनो थुखैखांनानै मोसौ खौ ओ सानसेनि थाखाय खाया लाबानो हगारनानै दोननायखौ ओ जोंनि ओनसोलाव नुदों नोंथां। बेबायदिनो नैथि सान खालि मानसिनि बैसागु ओ गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ अननाय आरो अनदैया गेदेरफोरखौ औ ओ खुलुमनाय बा मान बावनायजों ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जायो आरो बयनिबो न'खर न'खर ओ थांलायनानै जयैनो ओंखारना बयनिबो न' न' थांलायनानै ओ जोंनि ओनसोलावबो मागिनाय जायो बे मागिनाय समाव न'खरफ्रोमबो न'खरानो मोसाखावरि बा मागिग्राफोरनो ओ माइरं बा, दाउदै बा, फैसा बेफोरबायदि हरो ओ बे हरनाय फैसा बा दाउदै ओ गासै मुवाफोरखौ लानानै ज'यैनो रायजोयै रायजोआव मोनसे ओ खाना बा पार्टि जानाय जायो रायजोयैनो। ओ बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव नोंथां लानदां बैसागु बा लांदां बैसागु फांसनबो खुंनाय नुनो मोनो नोंथां ओ लांदां बैसागुखौ जोंनि ओनसोलाव मोनाबिलि बा मोनाबिलिनि बा रिंगानिफ्राय जागायना नै ओ मोनानि गु रिंगा बा जि रिंगासिम जागायो आरो जि रिंगा जानाय लोग लोगो लोगोन बा जि रिंगा जानाय लोग लोगो लोगोनो नाइट श' बा स्टेज प्रग्रामखौ ओ खुंफुंनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों नोंथां। ओ लान्दांबो सागु मोसानाय समाव जोंनि ओनसोलाव ओ आइजो बा ओ सेंग्रा सिख्ला ओ बोराय बुरै बयबो रंजानायखौ नुनो मोनो। ओ लान्दान बैसागु मोसानाय स समाव ओ बेवहाय खुनु ओ सल'जों मो सानाय बा आ मिउजिकजों मोसानायखौ बेयाव जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना खालि खुगाजों खननाय खुगा मेथाइ आ बेखौ नुनो मोनो आरो बर'फोरनि दोरोङारि दामग्रा खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बायदि मै आगजुफोरखौ लानानै ओ बे लान्दान बैसागु मोसानायखौ जाफुंहोयो आरो लान्दान बैसागु मोसानाय समाव जोंनि ओनसोलाव ओ मोसाखावरि बिथांमोनहा आ मोनसेल' गाबनि बा मोनसेल' बयबो मिलायनाय हौवा बा हौवानिया एखे जानांगोन आरो हिन्जावबा हिन्जावनिया गानग्रा जोमग्राया एखे जानांगोन बेबायदि जे मोनसे गाबैनो गाननानै जोमनानै ओ मोसानाय बा रंजानायखौ नुनो मोनदों नोंथां जोंनि ओनसोलाव। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ लान्दां सागु मोसानाय ओ दंना गैया नोंथाङा एसे बुंथिनो हागोन ना?
दङ दङ जोंनियावबो लांदां मोसानाय बे हाबाफारियाव दङ। ओ
नाथाय माबोरै नोंसिनि ओनसोलाव लान्दान बैसागु
औ औ बुंनि मोनसे जायगायाव जेनबा मनसे जायगायाव एसे लकेसन लाबै जायगा लाबाय। आरो जायफोरो जायफोर कमिटिया खुंगोन। बैसोरो कमितिया दाफ्रोमबो खाथि खाला बर' गामिनिफ्राय ए मोसाखावरिफोरखौ गावनि गामि आफादनो लाइजाम फथायहरो जे जोंनियाव ओरै ओरै फालिदों बैसागु फालिदों लान्दां बैसागु फालिदों नोंथांमोननि गामिनि फाय जोंनियाव बैसागु मोसाहैनो थाखाय ओरै माबाव माबा फाय ओरै इं लिंहरनाय जायो आरो। गामि आफादाव औ ओमफाय बेबायसानो लिंहरबाय जेला फैयो गुबुन गुबुन गामिनिफ्रायबो जमा। ओमफाय फैनानै बेयाव जोंनियावबो बेबायदिनो केसेटजों दामा। खालि जोंनि जा बर'नि हारिमु दामग्रा दङ। खाम जथा सेरजा बेफोरख बेफोरखौ लानानै रोजाबनाय जायो आरो खुंनाय जायो दामनाय जायो।
बे मोसानाय समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव। मा गाबनि दखना बा जोमग्रा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो हौवाफ्रा मा गाबनि गामसा बा गस्लाखौ गाननानै मोसायो बे लान्दां बैसागु। मोसानाय बादायलायनाय। नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन ना।
औ जोंनिथ' बर'नि हारिमु गाननाय जोमनायाथ' दोंखासै नङा होमबा। बेबायदिनो खायमा गोथां गाबनि दख'ना गानो हौवासाफोरा। आमफ्राय आर'नाइ। लायो खावरिबो खायो‌ ओमफ्राय बे बादिनो आइजो माहारिफोरा लांगा बा गोमो लांगा बेफोरखौ गानो आरो ओमफ्राय गोजा ब्लाउस नङाबा गुफुर ब्लाउस ओरै गानो। आयजोफोरा लोगोसे आर'नाइ। आर'नाइखौ जान्जियाव खायबाय। बा ओरै गोदोनायाव लाबाय बेफोरबायदिनो खुंनाय जायो आरो
अ नोंगौना बिदिब्ला बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ औ दे दे गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दे